हेलौ
हेलौ
खोनादोंना आग
औ खोनादों आब'।
अ दहायो एसे इन्टारनेटनि प्रब्लेम जादोंमोनदां बेखायनो दानजाबाय उम ओरैनो जों मानि सोमोन्दै रायलायदोंमोनलाय?
आब' जों बैसागुनि सोमोन्दै रायलायदोंमोन।
अ आ आं बावबायसोमोन मानि सोमोन्दै रायलायदोंमोन ओरैनो बैसागुखौथ' नोंसिनिखै इ सिनि सानस फालियो होनदों होनदों नामा?
औ आब'
अ इदिनो ओ खिथालांदो दे होमब्लालाय
औ सो जोंनिखैथ'स बा ओ स्नि सान हालागै फालियो। ओ गिबि सानाव मोसौनि मानस ओमफाय बे मानसिनि बिब्दिनो स्नि सानहालागै फालिलाङो आरो गिबि सानाव मोसौ बैसागुआव ओ मोसौ फोरखौ फुजिनाय जायो माने ओ मोसौखौ थुखैनाय जायो मोसौनि मोदोमाव हांगारजों ओ हांगारखौ फोथा बायदि फोनना होयो आरो ओमफ्राय लाव, फान्थाव, दिग्लि लिथि, हालदै बेफोरखौ फिसा फिसा हानानै बिनि माला सुयो माला सुनानै मोसौनोबो गानहोयो ओमफाय बिदिनो गलिनि ओ मुदायाव खानानै दोनो इसिंनि मुदायाव खानानै दोनो ओ न'मा न'फोरनि ओ बिदिनो न'फोरनि खामसालियाव खानानै दोनो आरो ओमफाय बेनि उन नाव मोसौखौ थुखैनो लाङो दैमा दंग'फ फोराव
औ।
लांबा लाव फान्थाव हालदै जेसेबां ओ दिगलि लिथिफोर मैगं फोर मैगं फोरखौ होयो
उम
ओ सानद्रियाव लानानै थुखैलांजासिम सारै सारै लाङो आरो बेनि उनाव मफाय मोसौखौ थुखैहैयो थुखैनानै बेनि उनाव फोथाराव खाना दोनहैयो औ।
अ बे सानखालि दिरुंजों खायोमोन होनदा मोसौखौ?
बेसानखालि
गोदो माबायदि फालियोमोन बेखौथ' आंथ' मिथिला खिन्थु आजिखालि दिरुंजों खानायखौ बेखौनो नुयो।
अह। गोदोथ' माथो बे सानखालि मोसौखौ दिरुंजों खानो हाम मा होननानै गनायनाय दंमोन मोनसे बाथ्रा दानि जुगावथ' होम्ला बियो सोलिनो ए नंला।
ओहो गोदोनिजों मिलायला आरोना फ्रायानो
औ।
मुगाजों लोगोसे सोलायबोबाय।
औ नङाबा माथो। आरो ओरैनो बेथ' थांबाय जेनेबा आरो बेनि उनाव मा मा जायो बेफोरखौ इसेसो फोरमायलांदो आगै
ओ बेनि उनाव नेक्स्ट देआव ओ माने उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ सन्मान होलायो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो अन अननाय होयो बिदिनो बांसिनानो जोंनि एरियायाव गामिफ्राव प्रग्राम लायो। सान्नै सानथामनि बेयाव ओ गेलेनाय आयदा लायो हारिमु आयदा मोसानाय खन्नाय बेफोरजों बैसागुआव रंजानाय लायो आरो जोंनि एरि बांसिन एरियायावनो
औ।
उम ओमफाय बिब्दिनो ओ जोङो जोंनि ओ बिमा बिफा बिबौ बिबै, बिबथै, बिमानै, बिमायं गासैनिफायबो बोर लायो आरो बिसोरबो जों जोंनो बोसोर गोदानाव बोर होयो। औ ओमफाय बिनि उनाव गामियाव प्रग्रामथ' लायो नालाय गामिनि बयबो ज' जायो बे ओ उन्दैफोरनि गेदेरफोरनि खेला होयो मोसानाय बादायनाय होयो। मेथाइ खननाय बेफोरबायदि होयो आरो ना। औ।
ओरैनो बैसागु बैसागुआव मोसानायाव मा मा मेथाइजों बिदिनो मोसायो एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा आगै?
ओ बैसागुआव मोसानायावथ' बांसिन बैसागु मेथाइजोंनो मोसायो।
अ ओरैनो बैसागो मोसानाया मा मा रोखोमनि ओरैनो बरफोरनि मोसानायाथ गोबां रोखोमनि दं नंङा होमबा आगै? बेफोरखौ मोसानायनि बागैबो एसे मोसानायनि रोखोमनि बागैबो एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा आगै?
औ मोसानायाथ बरफोरनाव गोबां मोसानाय दंङ गोबां आयदानि मोसानाय नाय ओ बेनि गेज जेराव बैसागुआबो मोनसे आरो गोबां दंबावो जेरै- ओ बारदै सिख्ला बागुरुम्बा
औ
मोसाग्लांनाय दाउस्रि देलाय दाहाल थुंग्रि सा गोलाव ओम केरायनिफ्राय जोंनियाव खेराइनिफ्राय जोनोम मोननाय माने गोबां मोसानायफोर दं जेरै- जों बुंनो हायो सा गोलाव बोनाय दाउ थै लोंनाय बेफोरो मोनसे बिराद माने दोरोङारि मोसानाय आरोना
बेफोर बेफोरखौनो लानानै बर'फोरा गौरब नङा होमबा आगै
औ औ
औ
बेफोरनि थाखाय जों बर'फोरा हारिमु बिथिङाव बिराद जौगानाय होनजायो जेरै- दामनाय देनायनि बेलायावबो जोंनाव खम नङा जेरै- खाम सिफुं सेरजा बिसिनि बिनि देंखो फ्रानो माने मान सुबुंफोरनि गोसोखौ बोखायो आरोना
औ औ ओरैनोथ' मोसानायजोंनो मानसिफोरनि गोसोखौ बिराद रंजाखांहोनो हायो आरो बिनि सायाव बर' फोरनियाव गोबां मोसानाय दंबावोसो बेफोरखौ नायनानैनो ओरैनो जावलिया जाखायोदां
औ औ
औ ओरैनोथ' जोंङो बैसागुनिसो रायज्लायदोंमोन नाथाय मोसानायासो गेजेराव हाबस'नना होबाय नङा होमबा
औ
ओरैनो बैसागुनि स्नि सानावथ' खोनानो मोनदों बैसा सागुनि स्नि सानावथ' ओरैनो गोखा गोखै जानायजों लोगोसे बिदिनो माखासे जे हाबाफारिफोर लायो बेफोरनि बागै एसेसो फोरमायनो हागोन नामा आगै?
औ जोंनिखैथ' माने गुबुनाव माबायदि जायो आंथ' बेखौ मिथिला ओमफाय जोंनियाव बिदिनो जायो आरोखि माने बैसागुनि ओ जोबथा सान स्नि थारिखआव ओ माने
देहायाव जानाय बेमार आजारा खारथों एबा फैगौ माने फैनो गोनां एबा सोलिफुगोन बोसोराव माने देहायाव जा बेमार आजार जा दा जाथों बेनि थाखाय बर'फोरनाव ओ मोनसे फोथायनाय दङ बेनि खायनो बर'फोरा बयबो ओ गोखा गोखै मैगं मैला
ओ दाउ बेदर अमा बेदर बेफोरजों जायो आरो बयनिबो न'खराव जायो। बेजों लोगोसे ओरै जोंनिखै
ओम
रायजोयैनो ओंखारनानैबो जायो। गामि गंसेयैनो औ बिदि जालायो आरो बैसागु औ बैस सागुनि माने बैसागुनि बाइफ्सखौ लायो बैसागुनि रंजानायखौ लायो आरो ना
औ बेफोरखौथ' बांसिन गामियावनो नो आजिखालि नुनोनो मोनो नङा होमबा ज ज जालाय नाय रायजोआवनो जयै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गथ' गथाय गासिबो जानायखौ जों आजिखालि गोबां गामियावनो नुनो मोनो।
औ।
औ। ओरैनोथ' बेसेबांसो गोबाव जाखो बिदि सोलिनाया आगै नोंसिनि गामियाव?
ओ बिदि सोलिनायाथ' जेब्लानिफ्राय आं गोसोयाव थाबोदों आंनि मेगनजों नुबो दों बै सम जाय आं सोलिबोनायखौ नुदों आरो बेबायदि।
औ।
हा?
औ।
मोसौखौबो नुनो मोनला थ अब्ला नखौबो औ माबोरै फालिगोन बिनि जेबोथ' ओंथि थानाय नंला।
औ बेनोथ' जाहैबाय। मोसौआथ' थाथारनांगौ मानो होनजायोना न'खर मोनसेयाव मोसौ थायोब्लासो लोखि लोखि थानाय बिदि मानिनाय जायो आरोना। हेलौ खोनादोंना आगै?
औ खोनादों।
औ। ओरैनो आं बेखौसो सोंनो नागिरदोंमोन जे बैसागुनि स्नि सानाव थ नों होनदों जे बैसागुनि स्नि सानाव गोदै गोबाब बिदिनो मेनला ओंख्रि जायो अब्ला बेफोर ओंख्रिफोरनि मैगंफोरनि बागै एसेसो फोरमायना होनो हागोन नामा आगै? मा मा मैगंखौ खांनानै जायो मायो।
ओ ओरैनो जों बांसिनै न'फोरबो थाखायो बैफोर मैगंआ ओ केरा दाफिनि ओमफाय ओ दिंखिया सिब्रु हेेलांसि
औ।
ओमफाय थाराय
औ बेथ' मेन खाना।
औ ओमफ्राय थुंखा दौस्रेम लाफा सायख' बेफोरखौ जायो आरो औ।
औ। ओरैनो बेथ' थांबाय जेनेबा अब्ला सिगांनि बै थां खांनाय बैसागुनि फालिथायाइआ नोंसिनि गामियाव माबायदि जानानै थांखो आगै?
ओ देग्लाय थांनाय बैसागुआवथ' बेबायदिनो जोबोद मोजाङानो जानानै थांदों जेरै आं होबोदों बेबायदिनो
उम गिबि सानाव संख्रान्थियाव मोस सौखौ फालिबाय मोसौनि बैसागुखौ बिनि उनाव गेदेरफोरनोनो सनमान होबाय सनमान लाबाय बिब्दिनो जेरै आं बुंदोंमोन माखासे बिथिं फोर फालिबोदों
न'खराव ओरैनो गासिबो दाथ' मोजाङैनो दंजोबखायोना आगै?
औ आब' मोजाङैनो दङ'।
अ। बिब्दिब्ला जोंनि रालायनायनि समाबो एसे गोबावानो जाबा आइ अब्ला दोनथ'नोसै नामा आगै मालाबा उन फ औ उनफोराव खबर लालायनोसै दे। ओ दे